हेलाव नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालादों नोंथां?
ओ दायो ओरैनो दं नोंथां नै
औ आफा ब्रेकफास्टफोर खालामखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय ना जाखांनायालाय फुंनि नोंथाङालाय
औ औ औ ओ आंनाबो जाखांबाय जाखांनायालाय नोंथां थारमाने ओरैनो जिराय लांनानै दं आरोना। फ्रिखाय माने नोंथांजोंहाय मोनसे जेनेबा टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननाय दे हमबा बेसेयाव दा दो नो माने नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरोना
औ
दा आङो जेनेबा बुंनोसै जेनेबा सोंनोसै आरो नोंथांनियावहाय जेनेबा जोङो सामथुममोननि जिउ खुंनायावहाय जेनेबा जोङो जाहाथ' आबहावाजों जेनेबा गोरबनानै थायो नङा होमबा
औ औ
दा बे आबहावानि सायावहाय जेनेबा नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा? जेनेबा जोंहा बेफोरखौहाय माबायदिहाय संरैखाथि खालामनांगौ बेफोरनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां
औ औ
ओ आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा बे मिथिंगायारिखौनो बुङो नङा होमबा नोंथां? जेरै गोबां बिदिनो
आरो आबहावाया जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै माबायदि थासारि सोलिगासिनो एबा माबायदि जाबोखो नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों मानो होनोब्ला ओ गोदोनि आबहावाखौ नायोब्ला ना जोबोद मोजांमोन। बेबायदि जोंहा गोबां ओ बारहावाफ्रा गाज्रि नङामोन। दानि सोलिबाय थानाय थासारियावहाय जोंहा गोबां। बेबायदिनो जोंनि बनाय जानाय एबा ओ आदब खायदाजों गोबां बेबायदिनो गारि मथर ओंखारनाय एबा ओ पेट्रल बेबायदिनो डिजेल बेफोरनि ओ मायबा
औ
गोबां जोंनि आबहावा गारो बेबायदिनो गोबां
औ
ओ जेरै ओ फेक्टरिबो फेक्टरिसफोर बानायनाय जेरै मानसिजों बनाय जानाय एबा आदब खायदाजों बाहायनानै बनाय जानाय गोबां बेबायदिनो बनाय जानायजों जोंनि मिथिंगायारि एबा आबहावा गाजनिफ्राय ग्रि ज हदों
औ
गोबां बेबायदिनो उखुन्दै गयै लेथ्रा लेथ्रा मुवाफोर गनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा बेनिफ्राय जोंहा जेरै जों इथा बनायनायावहाय जोंहा गोबां बेदिनो सावनाय सावनांगौ गोनां जायो आरो लहा प्लास्टिक बेफोरनिफ्राय जोंहा बनायायनायाव जोबोद मफ्राय बिदिनो खहा जायो जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों आरो जोंहा बेबायदिनो दै दैफोरावहाय जोंहा गोबां बेबायदिनो फेक्ट'रिसफोरजों बनाय जानाय गोबां बेबायदिनो बटल प्लास्टिक बेफोरखौ गारनानै जों गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब अब्ला दै फ्रायबो बेबायदिनो गोबां दैया लेथ्रा जायोब्ला जोंनि आबहावाया ओमफ्राय गुबुंले जालांनो हमोमोन लेथ्रा बेबायदिनो दैनिफ्रायबो जों गेस गनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जों बेखौ जों होबथारनांगोन जोंनि सुबुं माहारियानो जों बे जोंनि आबहावाखौ एबा गाज्रि जालांनायखौ लाबोदोंब्ला जों बेनि फ्राय जोङो गोजान लांफिननांगोन आरो
औ
जों नायबावोब्ला जोंनि जेरै दंफां लाइफां दानफायनाय गोबां जोंनि खामानिफ्राव बाहायनाय बेबायदिनो मेचिनफोरजों दंफां' हाफायनायखौ जों नुनो मोनदों दानि जुगावथ' जों गोबां बेबायदिनो न' लुनाय बेबायदिनो सखा दरजा गोबां बेबायदिनो बाहायनाय जों नुनो मोन्दों दफांखौहाय जोङो। बांसिननिफ्राय बांसिन दानफायनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि थाखाय जोबोद खहा होनब्ला जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोंहा गोबां अक्सिजेन फोर मोननो हायो आरो जोंनि ओ खुगानिफ्राय
औ
फुनाय गेसखौ दंफांसो होननानै लायो आरो बेदिनो जों जोंनि थाखाय जोबोद खहा जालांनो हमबाय आरो नायोबा जोङो जेरै हाजो हालाफ्रावहाय जोङो बेबायदिनो दंफां लाइफांखौ जों ओ दाफायनानै जोंहा बेबायदिनो जुनारफोरखौबो जोबोद खहा खालामदों मानो होनोब्ला जोंहा दंफां लाइफां गैयाब्ला एबा ओ जों बोरै थांनानै थानाय नङा होमबा जों जोंनि दायो आ बहावाया एबा गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमबाय जोंनि थासारिया मानो होनोब्ला बेदिनो गोबां दंफां लाइफां एबा दानफायनायनि जाहोन एबा बिब्दि ओ गारि मथरनि बांसिन गुबुंले जालांनाय उखुन्दै गनाय बेबायदिनो दैनि गुबुंले जालांनाय एबा फेक्टरिसनिफ्राय गनाय गाज्रि-गाज्रि ओ गेस एबा बेसादफोरनिफ्राय बे बेफोरखौहाय जोङो होबथानो नांगोन बेफोरनिफ्राय जोंहा जोबोद ख खहा जालांदों आबहावाया गाज्रिनिफ्रा गाज्रि जालांदों जोङो बेफोरखौ होबथायायोब्लासो जों वान फिउसाराव फैगोन एबा जेनेरेसननि थाखाय जोङो मोजां जोङो दंफां लाइफांखौ जों गायफिननांगोन मानो होनो ब्ला उननि फिउसारावहाय जोंहा दा जेरैबायदि गरम जानानै बिबार एबा ओ गाज्रि जानानै दं जों बेफोरखौ होबथानानै जों इयुननि फिवसारखौ जों साननो नांगोन मानो होनोब्ला ओ जोङो बेबायदिनो लेथ्रानिफ्राय लेथ्रा एबा खालामलांबाय थायोब्ला जोंनि उन थोसोरावहाय माबायदि जागोन जों बेखौ साननो नांगोन। अब्लासो जोंनि थासारि एबा हवाया मोजां जालांनो हमगोन। ओ नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फंनैसो ओ फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां दा आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंहा सोरगिदिं जेनेबा जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव नांबाय थानाय जेनेबा बिदिनो जिउ खुंनायाव माखासे गोनांथि जानाय जेनेबा मुवाफोरानो जेनेबा आबहावा जेनेबा गोरफानानानै दं नङा होमबा बिदिनो दंफां लाइफां जेनेबा बिदिनो जों दंफां लाइफांखौहाय जोंहा जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला जोंहा दंफां लाइफाङानो माने जोंनि फाष्ट माने माबा आरो जिहेथु जोंहा बेनो जोंनि थांना थानायावहाय माने जोंहा जिहेथु हां लायो नङा होमबा जोहा अक्सिजेन गेस लायो दा बेफोरो माने जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोन-मोनो आरो दा जोंहा बिफां लाइफांजों माने बिफां लाइफां आरो सुबुंजों माने जोबोद खाथि सोमोन्दो दं आरो जिहेथु जोंहा बिफाङा हगारनाय जेनेबा अक्सिजेन गेसखौहाय जोङो बोनानै लायो आरो जोङो जों हगारनाय जेनेबा सुबुं जिब जुनारफोरा हगारनाय जेनेबा ओ कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय जेनेबा हगारनायखौहाय बै बिफां लाइफाङासो माने सोबनानै बोनानै लायो आरो आरो बेखौनो माने रिसाइकेल खालामनानै माने बिफां लाइफाङा सेबनानै बोनानै रानानानै बेखौनो माने अक्सिजेन महरै बिसोर हगारनानै जोंखौहाय सुबुंफोरखौहाय माने हां लानायावहाय जेनेबा थांना थानायावहाय सहस खालामो आरो दो बा मदद खालामो। दा बिदि बैफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ। माने होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफां माने गोबां माने खामानिफोरावबो होयो। जिहेथु जोंहा बेफोरबायदिनो जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो जेन'बा बिदिनो जोंहा अखा ओ अखाफोरा हानाय जायो मानो होनोब्ला बिफां लाइफांनि जाउनावसो माने जेथाव माने बिफां लाइफां दङ बै जायगायाव माने ओ अखा हानायफोरा माने बांसिनै जोङो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला बिफां लाइफां आरो अखाफोरजोंहाय माने गोबां सोमोन्दो थायो आरोना। जेराव माने बिफां लाइफां गैया बै जायगायाव माने अखा बांखा हानायफोरखौहाय जों एसे खम नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला माने बिफां लाइफांआसो अखाफोरखौ लिंहरो बेफोरबायदि जोंहा साननाय मोनसे माबा दङ आरो। जों दा बिफां लाइफांनि फ्रायनो जोङो गोबां माखासे बिफांनिफ्रायनो जों माखासे गोबां माने ओ मुवा बेसादफोरखौबो मोननो हायो। जेरैहाय जोङो बिफांनिफ्रायनो जोङो फिथाइफोर मोननो हायो आरो जोङो बिफांनिफ्रायनो जोङो बिदिनो बाथाम थखथाफोर हानानै जोङो न' बांफोर लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफ्राव माने बिफांफोरा माने बाहाय जायो आरो दा बिफां फोरखौ जोङो फांसे दानफायोब्ला माने जोङो दसथायै जोङो गायनांगौ जायो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा बिफांखौहाय जोङो ओ खमायनानै लानो हाया आरोोना बेनि थाखायनो जों माने बिफांखौ गायनांगौ आरो। थारमाने आजिखालि जोंखौहाय माने जोंना‌ बार जेनेबा बारा जोंङो गोबां गेबेलेेंनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा दा गारि गुरानि ओ सालायनायफोराबो जोंहा गोबां बांलांबाय दा बेनिफ्राय जोंङो जोंहा माने‌ गोबां उखुन्दै गयो आरो गारि गुरानिफ्राय दा बैफोर उखुन्दै गनायफोरखौहाय माने जोंहा बारावहाय मिलायनानै माने गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बैफोर गेब्रेनायफोरखौहाय माने ओ बिफां लाइफाङासो माने सोबनानै लायो आरो दा। बे फिन बे गनाय माखासे लेथ्रा माबाफोरखौहाय दा बिसोरसो ओ बिफां लाइफांआ सो सबनानै माने जोङो मोजां माने बारहावाखौ होनाय जायो आरो ‌। दा थिग बेबायदिनो जोङो माखासे गोबां कारखानाफोर दङ जेरै जोङो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा बेफोरबायदिनो जेनेबा गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोर इथा फेक्ट'रि बा जोंहा बिदिनो माखासे लहा ल'हिनि माखासे फेक्ट'रिफोरा जेनेबा ओ लहाफोरखौहाय जेनेबा इथाफोरखौहाय सावो। दा बैफोर निफ्राय गनाय उखुन्दैफ्राबो माने गोबां बारहावायाव गोरोबफानानैहाय माने गेब्रेङो आरो दा बेबायदिनो जोंहा ओ दैफोराबो आजिखालि गोबां गेब्रेनायखौ नुनो मोनबाय। दा बै गिदिर गिदिरनिफ्राय माने गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरनिफ्राय माने गब'नाय दैफोराहाय माने बैफोर लैथो लैथोमाफोराव हगारहरो। दा बैफोर लैथो लैथोमाफ्राव दा दा गुदुं दैफोरा माने जमा जाहैनानैहाय माने दैफोरखौहाय गोबां गेब्रेंहोयो आरो। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा हाफोरखौबो दानि जुगआव जोंहा गोबां गेब्रेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो दा
औ ‌।
हाहाय माने जोंहा गोबां रासायनारि मुलिफोर बायदि माने हाग्रा थिनायनि मुलिफोर बेफोरबायदि बाहायनानै जोङो माने हासार आरि बायदिफोरखौ बाहायनायनि गेजेराव माने ओ हाफ्राबो माने गोबां गेब्रेङो आरो दा बैफोर हा गेब्रेंनायफोरखौ हमथानो थाखाय जोंङो माखासे अर्गेनिक हासारफोर बा जोंहा मुलिफोर बाहायनायखौ जोंहा खम खालामनांगोन। दा बेफोरबायदिनि जाउनावसो माने बेफोरो हाफोरा माने संरैखाथि जागोन आरो। दा नोंथां जोंहा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंहाथ' समावाब जानानै फैबाय नङा होमबा।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।
ओ दे